खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां। औ नोंथां खोनादों औ।
माबोरै दं?
ओ आंथ' मोजाङै
औ औ आंबो मोजाङै दं। जों दा दावबायनायनि बागै एसे सावरायस नामा नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोख नि दावबायनाय दङ जेरै जोङो खारनाय बारनाय गेलेनाय औ जेरै जोङो दावबायनो थां फारसे जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै जों बिमा बिफानियाव सोंग्रोनानै लानांगौ जायो।
औ
औ आरो जोङो लोगोनि फारस सोंगोरनानै लानाय जायो जेरै लोंगो लोगोफोरा थांगोन होनब्लासो जोंबो थांनो गोसो जायो जेरै
औ औ
जों लोगोफोरजों कुसियाव थांनो जेरैहाय बेयाव थांनो जोङो लोगोफोरजों नङाब्ला जेरै हारसिं थांनो उसुबिदा मोनो
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबाय नै दङ जेरै जेरै जोङो गुबुन गुबुनाव जेरै दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो बि बिफां लाइफां बिबार जेरै दाथ' जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै बिबारफोरनि ओ मिथिंगायारिफोरखौ गोजोननाय मोनो
औ
औ जेरै दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो दै बाज्रुमफोरखौबो जोङो गोबां गोबां जायगायाव थाङोब्ला जोङो दावबायनो थाङोब्ला गोबां जायगायाव दै बाज्रुमफोर खौबो जोङो नुनो मोनबो आरो ओ सिनायि मानसिफोरखौबो जोंस ओ जेरै जोंङो नुफेरि मानसिफोरखौबो जों नुनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो।
औ
औ आरो जेरै जोंङो दावबायनो थांङोब्ला जोंङो गुबुन जायगायाव जोंङो दावबायनो थांङोब्ला जोंङो जोंङो ओ मानसिफोरनिफ्राय गोबां सोलोंथाइखौबो जोंङो मोनबोनो हायो।
नंगौ।
औ नोंथांङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो नोंथां। थांङा मा मा जायगायाव दावबायनो मोनफोरखो?
औ नोंथां। उम दावबायनाय बुंङोब्लाथ' नोंथां। जोंहा ओ दावबायनायखौ गोबांङानो सानो माने सम आरो ओ जोंनि थाखा फैसानिल' थाखा फैसाखौल' माने ओ मा होनो गारनाय होननानै सानो आरोना?
थारैनो नोंथां।
दावबायनायाबो माखासे मुलाम्फा दं दावबाय नायफ्राय जोंङो माखासे ओ गियान सोलोंनानै लानो हायो नोंथां।
औगौ थारैनो नोंथां।
औ दावबायनायाव जोंङो माने औ गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायोब्ला जोंङो ओ गुबुन गुबुन जायगानि राव हारिमु गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा माबायदि जिव खुङो नंङा होनबा नोथां?
औ नंगौथारै नोंथां।
ओ गुबुन जायगानि ओ दि दावगानाय बा जौगानाया माबायदि जाखो नंङा होमबा गुबुन जायगायाव ओ माखासे नेम खान्थिफोरा माबायदि बेफोरखो‌ जों मिथि मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो जेरै सोलोंथाय सोलोंनानै लानो हायाखैब्लाबो जोंङो नानै लानो ला ला लानाय लानो हायो जेरै जोंङो
नंगौ।
गासै बाथ्राफोरखौ जोंङो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओनसोलनि आरो हादोरफोरनि जेरै मानसिफोर फैयो जोङो बेफोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजो गोजोननाय मोनो। आरो जों बे बेफोर बफोरजों बेसोरजों सिनाय सिनाय सिनायाबाबो जोङो सिनाखि लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां औ आरो जोङो औ नोंथाङा ओरैनो मा मा मायाव दावबायनो मोनफेरगो जेरै जोंनि ओन जोंनि ओनसोलावनो थानाय
ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां खाथि खालायाव आङो दावबायदों माखासे जायगायाव जेरैहाय जोङो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव होनबाथ' जोङो माखासे जायगा दङ दावबायनो गोनां बेनि मादावनो जोङो दारागाव नङा होमबा? दारागाव हाजो दङ बेनि अनगायैबो औ स खि हाजो दङ। बेनिफ्राय जोंहा ओ ओजोंहाय मानास हाग्रामा दङ बेबायदिनो गोबां जायगा दङ आरो जोंनि खाथि खालायावबो। बेफोर जायगाखो जोङो नायनो हायो लोगोसेनो बेफोर जायगायाव जोङो मा नायनो गोनां दं होनब्ला ओ जोंहा मिथिंगायारि माने समायना आरो बेफोर जायगाया हाजो हालाजों लोगोसेनो ओ दैमानि बोहैनाय नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो ओ माखासे जिब जुनारबो जों नुनो मोनो जेरैहाय मैदेरानो जा मोसायानो जा बा मोख्रा बेबायदि आरोना गोबां बेबायदिनो बेबायाददिनो